थां औ नोंथां।
ओ। नोंथां होनब्ला जोंङो दिनै आं मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नों। नोंखौ ओ कल खालामनाय जाबाय ओ बे। आयदाखौ जोंङो ओ लानोसै जेनेबा जों बर'फोरा। ओ बायदि खोमनि एम्फौ ओ एम्फौ एनलाफोरबो जोंङो नायगिरनानै जायो। थिग बै ओ एम्फौ एनलाफोरनिसि। एयावनो जोंङो एसे सावरायनोसै आरो जों मा मा एम्फौफोरखौ जायो माबायदियै। ओ जोंङो जायो बेनि सायाव एसे सावरायनोसै नों।
औ जागोन नोंथां दे नोंथांङानो जागायजेनदों नामा बिदिब्ला।
औ दे ओमबा नोंथां ओ जोंङो। ओ बायदिसिना रोखोमनि एम्फौ जायो जोंङो बैफोर ओ एम्फौ होननानै बुंङो। अब्ला जोंङो ओ गिबियावनो जोंङो लाथा एम्फौआ ओ फैयो ओ बेनि उनाव जोङो गुन्जेत एम्फौ ओ गुमा गोथाव ओमफाय गुमा-गुमा गोथां बायदिसिना रोखोमनि दङ' गुमायाबो ओ गुबुन गुबुन बेनि ओ अनगायैबो जोङो ओ गुसिंग्रा ओ बरबि-बरबिला ओ बेनि बेनि उनाव जोङो आरोबाव दंबावो ओ बे ओ उरि एम्फौ बेफोर-बेफोरबायदि एम्फौफोरखौ जोङो ओ नायगिरनानै बोथोर ओ बोथोर लानानै बोथोर मोनो जोङो बेखौ बे बो-बोथोर बोथोर जेब्ला बोथो ओ जाय बोथोराव बा बबे बोथोराव ओंखारो बै बोथोरावनो जोङो बेफोर एम्फौखौ नायगिरनानै जायो ओ जोङो गुन्जित एम्फौ होनोब्ला जों बे गुन्जित एम्फौखौ जोङो ओ दि बिफां ओ सेवनाय बा एसे बिफां दाननानै दोननाय थैनाय बिफांफोराव जोङो बांसिन बेबायदि बिफांफोराव जों मोननो हायो ओ बेनि अनगायैबो जोङो आरो मोनसे जातनि ओ गुनजित मोनो जे बा बयनिख्रुइबो थावसिन ओ गोथावसिन मोनो मोनजा ओ मोनग्रा बा मोनजागोन बे गेन गुनजेतआ जोंना ओ औवायाव थायो औवा गोरलै गोरलैयावहा बिजौआव बे थायो बे गुन्जिता बेबायदिनो जों बै फोरो गुनजेरफोरखौ ओ नागिरनानै बा औवाफोरखौ बा बे दं फांआव दंफां सेवनाय बा बंफां गाज्रि जानायाव थानाय ओ गुुनजेरफोरखो जोङो दाननानै दिहुननानै जोङो लाबोनानै जों बेखौ एवनानै एबा बायदिसिना रोखोम आयदा ओ बायदिसिना रोखोमै जों एवनानै बेखौ जायो ओ बेबायदि दिनो आरो जोङो मोनसे दङ' जों जायखौ फिसिनानै मोनो लाथा एम्फौ बे लाथा एम्फौखौबो जोङो ओ फिसियो जोङो बायदिसिना बिलाइ होनानै ओ एन्दा बिलाइ ओ इन-इन्दि बिलाइ खार' खान्दाय बिलाइ ओ ओमफ्राय थासिमलि बिलाइ बे फोरबायदि बिलाइखौ होनानै जोङो बेखौ फिसियो औ अब्लानिया बियो ओ बेयो जेब्ला फिथोब लाथा एम्फौआ जेब्ला फिथोब थोबो अब्लानिया बियो जानो थाखाय ओ जाजाथाव जायो आरो अब्लानिया जों अब्लानिया बैखौ ओ फिथोबनि फ्राय जों जिरनानै जोङो एम्फौखौ जोङो ओ बायदिसिना रोखोमै जायो आरो जोङो फिथोबखौ जोङो खुन्दुं बानायनाय बा जि दानायाव बाहायो बे लाथा एम्फौखौ जोङो ओ गोबां रोखोमनि जायो जोङो ओ अनला ओंख्रिफोरावबो जोङो होनानै बे लाथा जायो ओमफ्राय गाव गोजा जोङो एवनानै बो ओ बेफोरबायदि ओ खायदाजों जोङो एवनानै जायो जोङो आरो ओ गुसिंग्राखौबो जोङो दैज्लांनि समाव मोनो बा जेब्ला ओ दैज्लां बोथोराव ओ दै ओ दै देरोब्ला बियो गावनो गुदुंनिफ्राय ओंखारनानै गोजौआव बा बिफांफोराव बा ओ दै लोमि एसे गोजौ दैनिस सायाव थानाय बियो‌ बे लाइफां बा बिफांफोराव बियो बानानै थायो अब्लानिया ओ खौ नायगिर-नायगिरै हमनानै लाबोनानै जोङो बेखौ ओ बा थोन देनानै बा जोङो एवनानैबो जों जायो बेखौ जोङो ओ समाव जोङो जावनानैबो मोनो बेखौ बेबायदि खालामनानै जोङो दिहुननानै जायो अ नोंथां। नङा होमबा ओ बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा? आंथ' मोन मोननैसोखौ आं फोरमायबाय नोंथाङा आरो माखासेफोर दंबावो बैफोरनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायदो औ।
हागोन नोंथां जेरै नोंथाङा मुं मख'नाय बायदि जेरै बेफोरबायदिनो बुरबुलिया, खुसेेंग्रा, गुनजेत आरो एम्फौ ला जेन बेफोरखौबो जोंनि ओनसोलावबो जाजोबो नोंथां जेरै बुरबलिया बुबलियाया मोननै जात दं मोनसेया जाहैबाय गिदिर जार आरो मोनसेया फिसा जाद नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ
जायनाखि फिसा जाद बेखौ जोङो बबेबा जिया बिफांफोरनि सानाव जों बेखौ जानोबा ओ बेखौ जों मोनायावबो आरो सानावबो मानि ओ जायो हमो। जेरै मोनायावबा जोङो बबेबा जिया बिलाइ फोराव बा इन्दि बिलफोराव बिथां बे माबाया बुरबुलिया बाना थायो। मोनायावबा बानानै बे बिलाइफोरखौ जायो नङा होमबा नोंथां। आरो सानावबा जोङो बेखौहाय जेन बिसोरो बिलाइ जादोंमोन इन्दि बा आ जिया बिलाइ बेफोरनि गाव जानायनि गाहायनि हायावनो बिसोरो बाफिननानै एसे एसे एसे गुदुं खुरनानै हा एरनानै थायो। जेखौ जों सानफ्रावहाय माबाय एसे एनै खदाल बा सिखा फोरजों सनस्रांबानो जोङो नुनो मोनो सासायावनो थाजोब बिदिफोरबायदि जों हमनानै जायो आरो हरावबो जों ओ हमना जायो जोङो बिफांफोरनि बे बिलाइफोर जानायफोरखौ।
औ
बेखौ जोङो बाथोनबो देना जायो आरो बिदिनो गोरानबो एवना जायो आरो नोंथां बुरबुलियाखौ। आरो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि खुसेेंग्रा खुसेंग्राखौ जोङो नि उसआव फैब्ला जेलाव गुदुं खुरनाय नुयो नङा होमबा नोंथां।
बेखौ जोङो बेखौ जोङो लामाफोराव जोङो दै लुनानै ओंखारहोयो। आरो ओंखारहोनानै हमो आरो नोंथां। औ ओंखारनो हमनाय आरो बे जोङो माबानानै बेखौ जों जावो। बा दुब्लिफोरावहाय गुदुं नुबा दा गुदुं खरसेयावनो बिसोरो अबावबा माथाम, बा मानै बेफोरबायदि थालाबायो। आरो बिदिनो जोङो बेखौ हनानै जायो आरो बाथोन देनानैबो जायो खुसेंग्राखौबो। आरो गोबां दं एम्फौफोरावथ' जों जेरै गुनजेत। गुनजेतफोरखौबो जोङो अबावबा बन दंफां गो रानफोरनि बिगुराव बा माबाफोराव एसे अरफ्लंनानै बिसोरो हाबनानै थायो। जेराव जोङो बन सिनोबा बै बनखौ जोङो बै समावथ' मानो होनबा नोंथां जोंना दिनै एसे खम जाबोबाय माबाजों बनफोरजों ओंखाम ओंख्रि संनानै जानाया नङा होनबा नोंथां? बै समफोराव जोंनि बिमा-बिफा, आबै-आबौमोना दानखावनाय जेना खि माबा दंफांफोराव बन गोरान दानखावनायाव हाबना थायोमोन बिसोरो बेखौ दानखावनायाव जों मोनोमोन। आरो बेखौ खोनाबाय नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अह एसे राव होबा एसे राव हो नोंथां।
औ होगासिनो नोंथां। नोंथांना माने सम सम ओ नेदा प्रब्लेम होदों एसे नांथादों।
औ नोंथां औ बिदिनो जोङो जानो हायो आरो माबाखौहाय एम फौ एनला बिदियैनो नागिरनाय गावनि बोथोर आरो माबायदि नागिरना जानांगौ बेफोरखौथ जों मोनथिजोबखाबाय गोदोनिफ्रायनो मोनथिखायो, नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
दा जोङो बिदिनो जायो आरो जोंनि ओनसोलावबो दा माने जोंनि बर' सुबुंफोरा जाजोबो। मानो होनब्ला जों ट्राइबेल मानसि जोंङो एम्फौ एनला जिब जुनारखौ जा ओरैनो मोजां मोनखायो गोदोनिफ्रायनो।
औ नोंथां। दा नोंथांमोननिजों ओरैनो बि मा माबायदिफोर एम्फौफोर मोननाय जायो खनसे फारियै बुंनो हाबावगोन नामा?
औ नोंथा़ं। ओ एमफौ औ औ औ एम्फौ ओ बिदि जाग्रा एम्फौ मोनो होनोब्ला नोंथां जोंनियावथ' ओ गासैखौबो मोनफामजोबोआनो, जेरै खुसिंग्रा ओ बे लाथा एम्फौ आरो लोगोसे गुनजेद फौ आरो उरि एम्फौ ओ लोगोसे आ मा होनदोंमोन बुरबेलिया ओ एम्फौ बेनि बेनि अनगायैबो आरो जोङो एम्फौ होननानै बुङोब्ला
औ नोंथां।
नोंथां ओ आं मुंफोरखौ एसे बावगारबाय दंबावो मा एसे जाग्रा माने मुंफोर खौ आं मोनहाला बेफोर एम्फौखौ माने। ओमफाय माने गासै एम्फौफोरखोनो ओ मोनजोब बो मोनजोबो आरो औ।
जेरै जोङो माबाफोरखौ गुमाफोरखौ जोङोबो जायो नङा होमबा नों थां, गुमाफोरखौबोथ' जायो जोङो जेराव जोङो गुमाफोरखौ माइ हानायफ्राव मोनो नङा होमबा नोंथां? जेयानाखि जोंना माइ हानाय बोथोर बे समाव जोङो माइ हानायाव बिसोरो माइनि बै माबा फोसावनो बाना थाजोबो लाइफांफोरावनो। बिफांफोरावनो। जों माइ हानाय समाव बेफोरखौ जों हमो आरो हम नानै माने जों बेखौ मोनसे हमनो रेडि जाना थाखायो आरो। जेलानाखि माइखौ ओरै हाबोयै हाबोयै हाबोयो होमब्ला माया जेला जोबफैयो जरा जोबफैयो अब्ला जोङो बै सिगाङाव बेंना थायो गुमाखौ, नङा होमबा नोंथां?
ओं नोंगौ।
औ ओमफ्राय हमनानै जों बेयावनो जायो आरो एवनानैहाय। औ नोंथां आरो गोबां दं बेफोरबायदिनो एम्फौ एनलाया। जोंनावबो जेखौ जायो बेफोर जेरै उरि उरिफोर खौथ' जोङो गोबाङानो दा नै बे माबायाव गरम बोथोरनि समाव फिसोरो बिरलाबायो ओंखारनानै लाइट फोराव फैयो नङा होमबा नोंथां आरो जेलानाखि जों बेखौ हमनोबा जोङो जेरै फिसोर बिरबोयोबा बिसोरो जेराव फैयो सिथ्लाफ्राव माफ्राव लाइटफ्राव फैयो अब्ला जोङो गामलाफोराव बै लाइटनि गाहायाव जोङो गामला बा माबा थोरसिफोराव जों दै होना दोनोब्ला बिथांमोना जे ओ बिसोरो जेब्ला बिसोरो बिरनानै गोलैयो दैयाव आरो फिसोरो सिखारबोनो सिखारफिननो हाला, नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
जमा खालामनानै बेफोरनि गांफोरखौ गारनानै जोङो गोथाव एवना जायो आरो दा नोंसोरनिजों बे उरिखौ माबायदि दि हमना जायो नोंथां
औ बे नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेब्ला माने ओ लाइट लगायोबा अर सुयो बेबायदि अर फोजोङोब्ला दा माने बै उरि एम्फौफोरा बिराद ओंखारबोयो आरो अब्लानिया बै ओं-ओंखारबोयोब्ला जोङो बेनि ओ लाइट फोजोंनायनि जोङो सिङाव बेबायदिनो बा थोरसि एबा दाबोर जोङो गिदिर जायखिजाया माबा मोनसे मुवायाव जोङो दैखौ होनानै जोङो दोनो आरो अब्लानो अब्लानिया बेयो हारसिंनो गावनो सिरिजोबो नालाय हारसिंनो सिरियोब्ला बेयाव दैयाव दैयाव थाजोबो आरो उनावहाय जों बेबायदिनो दैनिफ्राय बोखां नानै गां-गांआबो गाव हारसिंनो जेब्ला दैयाव गोलैयो अब्लानो गांआ गजोब खायो गाव हारसिंनो
औ नोंथां नंगौ।
गांखौ गारनानै एवनानै माने बाथोन-बाथोनफोरबो जायो। माब्लाबा जोङो एवनानै बिदिनो ओ जानायखौबो जों माने नुनो मोनो आरो औ नंगौ।
दा बिदिब्ला जोंना उननि समाव लोगो मोनलायगोन राय जिनाव माबा मोनसे आयदानि सायाव होनना आसा खालामनाय थाबाय नोंथां
नंगौ नंगौ।
औ बिदिब्ला जोङो दोनथ'लायसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथां
नोंथां दे अब्ला